औ नोंथां खोनादों नोंथां
औ औ नेट प्रब्लेम जादोंमोन खोमादां एसे
ओ नोंथाङा मा खालामदो दा
आं दंस जेरायनानै ओरैनो
औ ओंखाम जाखांबाय
ओं ओंखाम जाखांबाय
गोजा
ओ माबासोमोन मा होनो दाउ बेदरजों आलु
औ जोबोर गोथाव माथो
उम उम गोथाव नोंस्रालाय मा खालामदों
आं जाथ'वाखैनो र' ओरैनो जिरायना दं गरमजों
ओम
नोंथांजों मोनसे आयदा सावरायनो सानदों
अ जागोन दे
मोजाङै खोनायाखै
अ आं मोनसे दा सावरायनो सानदों नोंथां औ दा आयदाया जाहैबाय ओ बो बोथोरनि जिथु खैफोद आफोद बा जों मिथिंगाया खैफोद आफोदनि सायाव आं नोंथांजों सावराय सानदोंमोन
उम अ
दा जोङो खैफोद होनना बुंब्ला खोनादोंना दा मिथिंगायारि खैफोद मिथिंगाया खैफोद होनना बुङोब्ला जोङो बारहुंखाखौ बुजायो बा
ओम
जेरै बां बा सुबनामि मिथिंगायारि खै दा बे मिथिंगाफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ
जोङो दा मा मा खहा जायो बा मिथिंगायारिारि खैफोद जायोब्ला गोहोम गोलैै सुबुं माहारिनि सायाव बेनि
उम खोनासंलांबानो जाबाय नोंथाङा
औ औ
मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोब्ला बे बांग्रि मावनाय अरगें हाजो बेरफुनाय मा होनो इदिनो बेफोरखौ होनदोंना नों बेफोरो गासिबो मा होनो मा होनो सुबुंजोंनो मा होनो सुबुङानो बानायनानै सुबुङानो बानायनाय जेनेबा सुबुंनि गोहोमनि थाखाय जादों जेरै नों मा होनो बांग्रि मावनाय बिदि मा होनो अरगें हाजो फ्रुनाय बेफोर माखासे खैफोदफ्रा मा होनो मा होनो सुबुंनिफ्रायनो सोमजिनाय सुबुङा जेरै मा नो गोबां बिफां लाइफां थानाय जायगाखौ माने दानफायनानै गावनि थाग्रा न' लुदों। आरो गोबाङानो दानफायनानै गोबां गोबां मा होनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माने इनडास स्थ्रितफोर‌ गायसनदों बेफोरनि जाउनाव मा होनो जोंनि बे बोथोरारि सोलायनायनि जाउनाव थि समाव अखा हायै थि समाव मा होनो थि समाव सान्दुं दुङिनि जेनेबा नं मा होनो नांगौ टाइमाव अखा हायालासिनो मा होनो बिदि टाइम गैयालासेनो अखा हानानै दै बाना जाबोनाय बेनि बेफोर गासिबो जों बिनि जों मावबोनाय मा होनो बेफोरोनि थाखाय जाबोदों जाय मा होनो जाय जायगायाव गोबां बिफां लाइफां जायगा दंमोन बे जायगाखौ मा होनो दानफायनानै बिदिनो गावनि थाग्रा सुलि लामा दालां बिदिनो गावनि सुबुंनि थाखाय नांगौ जानाय मानो थाबैनो सौहैनाय थाबैनो मोनहैनाय मा खासे मुवा बेसादफोर बानायना लानायनि जाउनाव गोबां बोथोर सोलायनाय फैदों जाहाथे मानो इसेबां नांगौ बिफां लाइफां नांगौ जायोमोन मोनसे जायगायाव बे इसिबांनो एखिनि मा होनो माबा बिफां लाइफां गैयैनि जाउनाव बे फोर माखासे खैफोदफ्रा जानो हमदों बेफोर मा होनो बेफोर खैफोदफोर जानायाव मा सुबुं माहारिया गोबां खहा जादों जेरै नों बानायना लानाय माखासे गोबां रोखोमनि न' बां बिल्दिं इदिनो दालां लामाफोरा बिदिनो मा माखासे मा होनो बांग्रि मावनायनि गेजेरजों गोबाङानो बायलांदों गोबाङानो हाखुरखालांदों। बेफोर मानो बेफोरजो गोलैदों। खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादो।
हेलौ अ दे अ जागोन। उम दे बेफोरो मानो जा बेफोर जाथायफ्रा जानो हमदों जाय मानो जोंखौ गोबां खैफोद खोलैदों। बे खैफोदखौ नालाय मानसियानो बानायना लादों उम। बेफोरखौ जों मा होनो माखासे बिदिनो खैफोदफोरखौ जों जेरै नुखा खोनाखा खैफोद बेफोरो माखासे उम बै मानो बारहुंखाफोर जानाय दैबाना जानायफोरखौ जों गावनो गाव माने सांग्रांथायबा होबथाबफिननो हायो जेरै जों बिफां लाइफां गायनांगोन। बिदिनो गोबां जायगाफोराव मानो बिफां लाइफां गायना दोननांगोन जाय जायगायाव मानो बिफां लाइ फांनि गोनां जानाय जायगा बेफोरनि अनगायैबो जों माखासे मा होनो पलुउसन खालामग्रा माखासे इन्डासट्रिफोरखौ बन्द' खालामनांगोन बेफोरनि अनगायैबो जों साउन्ड पलुउसन बेफोर साउन पलिउसन गारि मथरनि सालायनायखौ खम खालामनांगोन नंजां मांजां टाइमाव मा होनो जेनबा खामानि गैयि जायगाफ्राव माखासे जायगाफ्राव नों गारि मथर सालायनायखौ बन्द' खालामनांगोन बिदिनो गोबां सावन जाग्रा मुवा बेसाद फोर बानायजानाय मेसिनफोरखौ जों बन्द' खालामनांगोन बेफोरनि जाउनाव जोंनि बार मा होनो साावन बेफोर गासिबो पलिउसन जायो जायो। बेफोरनि थाखाय जों एसे सांग्रां जानाय जाहाथे जों गोबां गिदिर गिदिर खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायनो हायो। जों बेफोरखौ नायनानै जों मानसिया बयबो सांग्रां जानांगोन जाय मानो बिफां लाइ फांखौ गायनानै जों बेफोरखौ होबथानो हानायखौ गोबाङानो नुहुरो नाथाय एसेबां बिफां लाइफां गायनाय जायगाबो थ जायगाबो ओंखारा जायो मा होनो मानसिया गावनो थाग्रा खुलि बिदिनो गोबां मा होनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरनि दिहुनथाइफोरखौ दिहुनन्नाय बेफोरनि थाखाय जों बेफोरखौ नायनानै जों मोनफ्रोमबो बिथिंखौ फारसेनिफ्राय फारि फारि होन नांगोन जाय मा होनो आबहावानि थाखाय गुबुंले खालामो बेफोरनि सोमोन्दै मा होनो रिसार्च खालामनानै एसे माखासे बिदि बिदिनो गोबां पलिउसन जानाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगोन आरो जाय मा होनो आबहावा माबाखौ एफेकसन होयो आरो नोंथां मानो दानि गोबां बोथोर सोलायबोनाय बोथोर सोलायबोदों जाय माने बिफां लाइफां गैयैनि जाउनाव जेरै गरम बोथोराव नांगौ टाइमाव अखा हायोै बिदिनो ना गोबांद्राय अखा हानानै जेरै हाखुरखालांनाय दैबाना जानाय बेफोरखौ नुनो मोन मोनो आरो आरो नोंथाङा आं बुंनायनियाव माबाफोर थालांबावबाय नामा नों सानो नामा नोंनि
औ नोंथां आङो नैखौ बुंनो सानो दा जोङोगारि खैफोद फैयोब्ला जोंहा गोबां जोंनि समफोरा जालाङो दा जेरै जोङो बारहुंखानि बाथ्रा बुङोब्ला बारहुंखा फैब्ला जोंनि खिसे खायसे लोरबां एसे लोरबां न' बायलांनो हमो जायनि जाहोनाव जोंहा गोबांनि खरसा जायो जोङो जिहेथु जोङो खायसे न'खरफोरा रांनि आंखालाव जोंहा एसे लोरबां न' लुनानै लानाय जायो जायनि थाखाय बारहुंखा फैबाबायनानै लस जायो दा बेफोरबायदिनो जों दैमा दैला जोंहा गोबां जिब जुनारफोरा आदारनि आंखालावबोनो गोनां जायो दा बे आदारनि आंखालावबो
औ
नो गोनां जानानै गोबां जिब जुनारफोरा आलाय सिलाय खायसेया दैजों गोजावनानै थैनो गोनां जायो आरो फारसेथिं जों बुंनांगोन जुदि दैबाना जाबाय थायोब्ला बेवहाय गोबां रोखोमनि बिजानु मैला दिना गोबां बेमार आजार जानायनि चान्स थायो फारसेथिं जोङो मावो होननानै जोंखौ जों बुंनांगोन दा हायसेलथो सेराव थ थानाय लबसे राव थानाय थानाय नोगोर सोहोरफोराव जेब्ला सुना बांग्रिं फैयो अब्ला लैथोआव सुना बेरो बे सुनाय जानायनि जाहोनाव गोबां दैफोरा लोमसावनानै लैथो सेरनाय मोजां मोजां नोगोर सोहोराव सिफायलाङो बिल्डिं लुनायफोरखौ सिफायलाङो
अ
बेवहाय जिउबो गोमानो गोनां जायो दा बेफोरबायदिनो खैफोदा सुबुं माहारिनि थाखाय गोबां खैफोद लाबोयो गाज्रिबो खोख्लैयो आरो
उ
जोंथ' बेफोरखौ होबथानायनि राहा होनना बुङोब्ला जोङो गावनो सांग्रांथि जानांगोन दा जोङो बारहुंखानिफ्राय जों बारग'नोब्ला जोंनि न'फोरा गो जानांगोन जों ज नु मोनसे गोग्गोमाव लु लोगोसे दैबाना जायोब जेराव दैाना जाबाय थाग्रा ओनसोल दा बे बांग्रा लामाखौ जों थाग थियारि खालामना लानो गोन दा दैआ बबे लामानि थाङो बा दैनिफ्राय माबाफोर गाज्रि बे दाखोर दालाजों होथिजाना दङ नामा बेखौ नोजोर होनांगोन दा बेफोरबायदिनो जों खायसे खायना लाबखौ जों साफ खालामनांगोन जायखौ जोङो मा होनना बुङो बेखौ द्रे नना मा बुङो बे औ नोगोर सोरनि सेर सेर थानाय ड्रेन फोरखौ जोङो साफा खालामनायनि गेजेरजों दैया मोजाङै थागोन आरो बान बिलनायखौ बुंनांगोन जोङो दा जोङो बिहना लाबो गंसे फरायसालियाव जुदि फरायसाफोरा आं समाव गोनां फोथाराव ओंखारनांगौ नङाब्ला जेब्ला ओ न' सिङाव थायो अब्ला बे फरायसा तालिपुराव
टेबोल सिङाव बा देक्स सिङाव बा जों न'फोराव थायोब्ला बायजोआव ओंखारनांगोन आरो जुदि लानदां बायजोआव न'फोराव थायोबा टेबोलनि सिङाव बा बिसनानि सिङाव उन्दुग्रा एमनि सिङाव हाबसोना थानाया जोङो बेफोरखौ जोङो सांग्रां बेफोरखौ सांग्रांथि लानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो अब्लाना जोङो बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय एसेब्लाबो जों बारग'ना
ओं जागोन नंगौ नंनाया
जोंनाव गोबांखै मा होनो ओ मिथिंगाया खैफोद लाबोयो ओ जाय खैफोदफोरा जोंनि सुबुंनि सम पदफोरखो बनायनाय सम्पदफोरखो फोजोबस्राङो आरो लोगोसे जोंहा बेवहाय गोबां रां रुफानि ख'हा जायो आरो दा जोङो गंसे
ओम
ओ नोगोरारिनि सेराव जुदि बुफाय बुसि सेफाय जाङोब्ला बे नोगोर फोरखो फिन गसं हान दा बे नोगोर सोहोरखौ दाफिननायाव ओ गोबां समनि गोनांथि जायो बा गोबां बोसोर लायो । दा बेवहाय जोंहा सु सुबुंनि गोबां मोजां मोजां मोजां ओ सम्पदफोरा लाङो
ओम ओम
खोनादोना नोंथां औ औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै नोंथांनिफ्राय आङो गोबां मिथियै बाथ्रा खौ मिथिबाय जे नोंथांनो साबायख'र बावनाय थाबाय नोंथां दा जोंनि सावरायनायखौ बेखि खिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन दे जागोन ।
औ दे गोननाय थाबाय नोंथां